हेलौ नोंथां अ' खोनादों होनबा नोथांआ ना।
औ
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो।
दङ नोंथां बिदिनो ओरैनो जिरायनानै दङ दायो।
अ' जाखांबाय नामा?
जानायाथ' जाखांबायमोन नोंथां।
गायनाय फुनाया बोरै सोलिदो।
गायनाय फुनायाथ' बिदिनोसै नोंथां गायजोबनो हायाखै एसे दंबावो आरो माने। बांसिनानो दंबावो होनजायो आरो नोंथां। माने अखा हानाय जायासैना देग्लाय। औ बिनि थाखायनो माने लेट जाथारबाय आरो। आरो खोथियाफ्राबो जौखनो हायाखै जोंनिथिंहाय।
औ औ।
लेट फोनाय बायदि जाबायना खोथियाफोरखौ बिनि थाखायनो माने लेट जाबाय आरो। औ ओमफ्राय नोंथाङालाय मा खालामगासिनो?
नै आंबो जाखांनानै जिरायनानै दङ।
अ मा ओंख्रि जाखो होनबा नोंथां।
जोंहा ओम दालिजों मेवाइ।
अ' ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रालाय मारै सोलिगासिनो दा?
गानाय फुनाया जोंना जोब्बाय नोंथां दाख्लैनो आमथिसुवानि सिगां जोबबाय।
अ मोजां मोजाङानो जाबाय होनबाथ' बिदिबा नोंथां औ।
नोंथाङा दायो फ्रि नामा?
फ्रियाथ' फ्रिमोन नोंथां फ्रियानो।
फ्रिबा आं नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो नंदोंमोन।
अ अ जायो नोंथां हागोन।
आथिखालनि सोलोंथाइ राहा आरो गोदोनि सोलोंथाइ राहानि सायाव नोंथाङा माबायदि सोलायनाय नुनो मोन्दों? नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
होनबा नोंथांआ बुंलाय।
औ। जोंहाथ' आथिखाल आरो गोदोनि सोलोंथाइ राहानि सायाव रुजुयोब्ला जोङो माने गोबां सोलायनायखौनो नुबोदों नोंथाङाबो मिथिखानांगौ जानांगौ। औ माबोरै सोलायबोदों होनोब्ला जोंहा गोदोनि समावहाय जोंहा मा माने नांगौ बायदि फरायसालिफोर गैयामोन। बिनिखायनो मा गामि एरियानि एबा सुबुं माहारिफ्रा माने फरायसालियावहाय बां बांद्राय थाङामोन आरो। आरो गोदोनि मा बिमा बिफाया माने फरायनायनि फारसे माने बांद्राय फिसाफोरखौहाय माने गोसो होहोआमोन आरो बिसोरो बांसिनानो गोदोनि समनि बिमा बिफाया बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समावहाय जों नुनो मोनो बिसोरो मा दाहोना रुवाथि दोननानैसो जायोमोन गथ'फोरखौहाय। बिदिनो फरायनो थाखाय खाथियाव फरायसालि गैयामोन आरो फरायसालिफोराव थांनो थाखायबो माने मोजां रोखोमनि लामा गैयामोन आरो। बिसोरो बैफोरबायदि लामा आरो फरायसालि गैयिनि थाखायनो माने फरायसालियाव बांद्राय थांबाङामोन आरो। आरो गोदोनि समावहाय फरायोब्लाबो खोब जोङो मा थाखो गु आरो थाखो जिसिमल' फरायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो आरो गोदोनि समावहाय बैदि मा होनो थाखो गु आरो थाखो जि फरायनाय सुबुंफ्रानो माने माखासे सरखारि साख्रिबो मोनोमोन आरो। नाथाय जोंहा आथि खाल मुगायावहाय बैफोरबायदिखौ नुनो मोनला। मानो होनोब्ला आथिखाल मुगायाव जोंहा सोलोंथाइ बिथिङाव माने गोबां जौगासारबाय सारबाय आरो
औ
जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो आथिखाल मुगायाव जोंहा मा गंफा गामियावहाय गंफा गंफा फरायसालि थानायखौ जों नुनो मोनबाय। आरो बैफोराव माने फरायसा आरो फोरोंगिरियाबो जोंहा गोबां जाबाय आरो नांगौ बायदि बिजाबफोरखौबो मोननो हायो आरो जोंहा आथिखाल मुगायाव नुबावबायदि जोङो मा बिजाब गांफायाव साफा फोरोंगिरि थानाय एबा मोनसे आयदायावहाय साफा फोरोंगिरि थानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। आरो आथि खाल मुगानि मा फरायसालियाव थांग्रा लामाफोराबो जोंहा मोजां आरो फरायसालि न'फोराबो माने गोबां मोजां नाथाय गोदोनि समावथ' फरायसालि न'फोराबो मोजां नङामोन माने हानिस सो जायोमोन आरो गोदोनि समाव। आरो जोंहा मा होनो गोदोनि समाव जों खोनानो मोनदों बहि फावथेनबो गैयामोन होननाय। बिसोरो दावगांजोंसो लिरोमोन होननाय नाथाय आथिखाल मुगायाव जोंहा बहि फावथेनफोराबो माने गोबां नांगौबायायदि मोनो आरो। आरो बिजाब खौबो जों मोनो आरो जोंहा गोदोनि समावहाय जाहैबाय जोंहा लिरगिरिफ्रा गोबां खममोन आरो जायफोर लिरगिरि दंमोन बिसोरबो माने गोजौ सोलोंथाइ लानाय नङामोन बिनिखायनो माने गोदोनि बिजाबफोराव माने गोबां गोथौ गोथौ बाथ्राफोर माने लिरनाय गैयामोन आरो नाथाय जों नुनो मोनबाय आथिखाल मुगानि बिजाबफोरावहाय जोंहा गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा लिरनायखौहाय आरो आरो बैफोरखौनो माने फरायसाफोरा फरायनानै माने गियान लायो आरो आथिखाल मुगानिया। बिदिनो आथिखाल आथिखाल मुगायाव जोंहा फरायसालियाव थांनो बायैनि जाहोना जाबाय जोंहा मा लामा सामाफोराबो आथिखाल मुगानिया गोबां मोजां आरो आथिखाल मुगानि फरायसाफ्रा गोदोनि बायदि आथिंजों थाबायनानै फैला न'निफ्राय एसे खाथिबाबो जोंहा मा साइकेलफोर सालायनायखौ नुनो मोनो आरो साइकेलबो बांसिनानो सालायबोबावला गारि मथर बाइक बैफोरबायदिजोंसो माने फैनायखौ नुयो आरो नाथाय गोदोनि समावहाय जोंहा मा न'निफ्रायनो कलेजसिम एबा फरायसालिसिम आथिंजों थांलाय फैलाय खालामनायखौ नुयोमोन आरो नाथाय आथिखाल मुगायाव जों आजादिनिफ्राय आजाद आजादिसिन जानायखौ नुनो मोनबाय आरो। आरो द दानि नैबे मुगायाव जोङो मा होनो बिजाब गैयालासिनो जोंहा माने इन्टारनेटनि हेफाजाबजों माने बिजाब फरायनायखौबो जों नुनो मोनबाय आरो न'आवनो थानानै माने फोरोंगिरि गैयाब्लाबो माने बिसोरो इन्टारनेटनि हेफाजाबजोंनो सोलोंनो आरो मिथिनो हायो आरो बेबायदिनो आथिखाल मुगायाव जों माने जौगासारनायनिफ्राय जौगासारबाय आरो सोलोंथाइ बिथिङावहाय गोबां माने गोजौसिम जौगा मा होनो जौगासारलांबाय आरो अब्ला नोंथाङाबो बिदिब्ला माबाफोर फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। नोंथाङानो दानि बुंबोखानाय बायदिनो जोंहा गोदोनि समाव मा गैयामोन गामिफोराव फरायसालि गैयामोन गोजान गोजान जायगायाव थांना फरायहैनांगौ जायोमोन फोरोंगिरिनि आंखालमोन गोदोनि समाव। बिमा बिफायाबो फरायसालियाव बारा फोरोंनाय गोसोआव गैयामोन। गोसो दंबाबो नाथाय खायसेनि फिसाफोरा फरायसालियावनो थांनो गोसोआनो जाखायामोन गोदोनि समाव। मानो होन होनोबा गोदोनि समाव सोलोंथाइखौ बारा होसोनाय गैयामोन फरायोब्लाबो जों। थाखोथाम थाखो ब्रै सोरबा थाखोसे फरायनाय सोरबा बिदिनो गु थाखो जि थाखो फरायनाय बिसिमल'मोन आरो दानि बायदि। ए मे बिए फरायनायखौ बारा नुनो मोननाय जायोन मानो होनोब्ला गोदोनि समाव। फरायसालियाव जोबोद गोजान गोजान जायगायाव थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन बेनिखायनो। फरायसाफोरा थांना सोलों लोंथाइ लाहैनायाव गोबां जेंना नुजाथियोमोन आरो आरो बेजोंनो लोगोसे। गोदोनि समाव बिमा बिफा फोरा नखराव जानो गैलाय फिसाफोरखौनो दाहोना रुवाथि दोन्नानै बैफोरनिफ्रायनो जा एसे मोनो बैफोर बे फोरजोंनो न'खर सोलिनानै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन। बिनि अनगायैबो जोङो गोदोनि समाव मामोननो जोंहा लामा सामानि आं खाल मोन गोजान गोजान जायगायाव थांनो जोङो लामा सामायाबो जोबोद गाज्रिमोन आरो इदिनो गारि मथर गारि गुराफोरा जोबोद खमन आरो गोदोनि समाव नाथाय आथिखाल मु गायाव मा जाखो बिमा बिफाया सांग्रां जानायजों लोगोसे लामा सामायाबो जा सुबिदा जाबाय थांलाय फैलाय बिदिनो गारि मथर जों आथिखालाव। आरो फरायनायनि बेलायाव नाब्ला जों फरायसालिया गामि मोनसे बा मोननै मोनथामजोंनो जा खाथि खाथियावनो गोदान गोदान फरायसालि गायसननायखौ नुनो मोनबाय प्राइभेट फरायसा फरायसालि जोंहा आथिखालाव गोबां मोजां मोजां दंसै गोदोनि समाव फोरोंगिरिनि आंखालबाबो नाथाय दानि दानि बेलायाव जों फोरोंगिरिनि आंखाल जानायखौ बारा नुनो मोननाय जाला।
औ।
दानि। जुगाव फोरोंगिरिनि आंखाल नुयोबाबो जोङो माखासे सरखारि फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनि आंखाल जानायखौ नुनो मोनो। जेरै फोरोंगिरि थिसनथाया खम जानायनि थाखाय नाथाय। गावारि फरायसालिनि बेलायाव नायोब्ला जोङो मोनसे आयदायाव सासे फोरोंगिरि जानायखौ नुनो मोनसै बिनि बेखायनो आथिखालनि बिमा बिफाया मा खालामो फरायसालिफोराव। सरकारि बिजों। खौ गारनानै जोङो गावारि फरायसालियाव बांसिन सोनायखौ नुनो मोनसै। आरो मानो होनोब्ला जोङो बयबो गाव गावनि फिसाखौ मोजां जाजानो लुगैयो बेनिखायनो बयबो बिमा बिफाया। गोजौ सोलोंथाइ लानायाव जाहाथे हेंथा होआ साननानै फैसा थाखाखौ गिया ल'नानै जोङो आथिखालाव गावारि फरायसालिया गावनि फिसाखौ मोजां जाथोंसैल' होननानै जों फोरोंनाय खौ नुनो मोनो आरोना दानि जुगाव बै बेफोरबायदियाव फरायनायजों लोगोसेनो जों गोबां गिदिर गिदिर फरायनायखौ जों नुनो मोनबाय। बैबायदि सोलोंथाइ राहाया जौगाबोनायजों लोगोसेनो जोंहा टेक्न'लजिनि जुगाबो जौगाबबाय बिनि थाखायनो जोङो आथिखालाव बैफोरनि फारसे गोबां सांग्रां जानायखौ नुनो मोनसै आरो। लेखा फरायनाया बांनाय लोगो लोगोनो जोंहा गासैबो बिथिङावनो दावगादों जेरै हारिमुआव। दावगादों बिदिनो रांखान्थियाव दावगादों समाजाव जौगादों बैफोरनि फारसेनो। लेखा जाय समाजाव लेखा गोरों गैया बैफोरबायाददि समाजाव जोङो मानो बांसिन गाज्रि साननाय हनाया सोमजियो आरो खोमसि। फोथायनाय बायदिसिनाया जोङो मा जानायखौ नुनो मोनो आवग्रिना थानाय खौ बांसिन गावजों गाव एना एनि जालनाय जौ जुवाजों गब'फबनाय। बिदिनो नांलाय खमलाय जाना थानायफोरखौ जों बांसिन नुनो मोनो। आरो जाय जाय समाजाव जों लेखा फरा सोलोंनाया बारा लेखा गोरोंनि अनजिमाया बारा बै फोरबायायदियाव जोङो बैफोरबायदि गावजों गाव एनाय नि समाजारि जेंना जानाय बिदिनो रांखान्थिनि गोलैसोनाय बैफोरबायाददिखौ जों बारा नुनो मोननाय जायो आरो।
जि समाजाव जों बिनिखायनो जोङो सोलोंथाइ लानायाव माया गोनां नोङा समाज दावगानायाव सोलोंथायाइा जोबोर गोनां आरो एंगार हायि बाय बि बेयो मोनसे बिथा सोलोंथाइ थायोब्ला जों गाव गावनो एसेब्लाबो जोंबो सिनाय जानाय जायो बैफोरखौ मिथिनानैनो जों दानि जुगाव जों फरायनायफोरखौ बारा उन जाना थानायखौ नुनो मोना। आरो बेबायदिनो जोङो उनावबो जोंनि समाजखौ सांग्रां लाखिनो थाखाय बा जोङो सोलोंथाइखौ बयबो लानांगोन सोलोंथाइ जों जिउआव जाफुंसारनो हाया गाव गावनि आथिङाव गसंथानायाव गोब्राब जायो। आरो जों जोंनि गामि समाजफ्राव नुनो मोनो गोदो गोदायनि जोंनि बिमा बिफाफोरा गोदो गोदाय मोजांथि खोमनि नांगौ समाव सोलोंथाइ मोनैनि थाखायनो मा जाना दङ आथिखाल मुगायाव गोग्लैसोनानै दङ। बे सोरो मा गामि ग फायाव थानानै जेबो बिसोर मोनसे खोथा साननो हनो साननो हरनो रोङोब्लाबो नखरनि फारसे रोङोब्लाबो गुबुन बाहेरा गियानफोरखौ मोननो हानाय जाया आरो। लेखा फरा रोङोब्ला जोङो गुबुन बाहेरा गियानफोरखौबो गोबां रो खोमाय मोननो हानाय जायो। आरो गिदिर गिदिर मानसिफोरजोंबो सिनाखि थानो हायो बिदिनो बयजोंबो सिनायलायो नुलायलायो सानफ्रोमबो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनो हायो आरो। दे होमबा ना नोंथां जोंहा समाबो जाना फैबाय जोङो उनाव सम मोनोबा सावरायफिनसिगोन।
औ दे जागोन दे नोंथां